नोंथां खोना औ औ दा आं नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों दसे सम सम सावरायनो सानदों
औ औ
आङो नोंथांजों
उम
आ जायखिजाया आबाद मावनायनि सायाव दसे सम सावरायनो सानदों नोंथाङा सम होनो सम होनो हागोन ना औ औ दा नोंथाङा एसे आबाद आबादनि जायखि आबादनि सायाव एसे बुंनो हागोन ना?
औ हागोन
औ बर'फोरनि आबाद औ औ
औ औ अ बिदिनो बर'फोरनि आबाद बुङोब्लाथ' जोङो माइआनो गाहाय। औ औ बेनि बेनि अनगायैबो जोङो माइनि अनगायैबो जोङो दैज्लाङाव जों माइ गायो ओमफ्राय ओ गोजां बोथ औ माइनि अनगायै जोङो ओ बर'फ्रा बेसर फैयो ओमफ्राय जोगोनाथ गायो। ओमफ्राय बानलु ओमफ्राय आथिखालावथ' ओ बान्दा कबि आलु अल कबि फुलकबि ओ बेफोर गासैखौबो बर'फ्रा गायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो औ औ गायनायल नङा आथिखालाव ओ बर'फोरनि गेजेरावबो ओ गोबां गिदिर गिदिर आबाद गारि ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनबाय।
औ
ओ गोबां एरिया गोबां स्कुवेर लि माने गायनानै अ बेब पारिफोरनो फानायखौ जोङो सै औ औ रिसेन्टलि आङो ओ नामखौथ' आं गोसोआव गैला। ओ आबाद मावनानै माने ओ बर'नि गेजेराव पदमस्रि मोननो हानायखौ आं रिसेन्टलि ओ ओ निउस नुदों आरो
औ बान्था मोननो
औ बान्था मोननायखौ औ रिसेन्टलि औ औ अ अ थिग बेबदिनो अ आबाद मावनानै बे जे औ जि औ ओ खुं हायाबा मोजां बेसे
हेलौ
इस्टेमाव लायोब्लाथ' नोंङो आ बां मुलाम फा जायो।
औ
अ खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ। औ औ खोनादों एसे नेटआ एसे गाज्रि जादों नोंथां?
हो ओ आबादनि खोनादों
हेलौ हेलौ
औ हेलौ खोनाबाय दा?
औ औ खोनाबाय दासो खोनाबाय औ
दे औ दे बुंलाय अ नोंथाङा आबादनि सोमोन्दै।
औ आबादनि सोमोन्दै होनब्ला जोंना बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो ओ समाज दानानै ओ संसार जानो रोंनायफ्रायनो जों बर'फ्रा आबादखौ मावबोदों। बै समनिफ्रायनो आबाद मावनानैनो जोङो सोलिबोगासिनो जिउ खुंनाय राहाखौ जोङो औ। दा जोङो आबाद होनना बुङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि आबादखौ जों मावो माइनि अनगायैबो। दा जोङो माइ आबाद जोबनो जोबनाय लोगो लोगो जोङो दा बेसरनि आबाद मावगोन बेसरनि आबादनि उनाव बेसर बेसरजों लोगोसे जोङो दुन्दियाबो मावो दा जोङो माइ माइ आबाद बेखौ बोरै मावो नोंथाङाथ' मिथिखागौ? जों बर'फ्राबो मिथिखायो जों मावनानै जाग्राखा औ दा बिनि उनाव मेसें बोथोरनि जों माबा माबि दैज्लां बोथोर जोबनाय लोगो माय जोबनाय लोगो लोगो बेसरखौ बोरै मावो बेखौ थ' जों मिथिखागौ ओ जेनेबा बेसर बेसरखौ ओ मावनायाव जोङो जेब्ला बेसरखौ बोरै मावो नोंनो खोन्थानोसै
औ
औ दा बेसरखौ मावनायाव जोङो हा एव गोरना लाग्रोयो जाय हाखौ एवना लायो औ बेयाव जोङो हासार सारग्रोनांगौ जायो दाना थ' औ हासारखौ जोङो दखानफ्राव बायनानै लायो जेरै पटास ओमफ्राय सुपार, इउरिया बेखौ मिक्स खालामनानै जोङो हायाव सारो बेनि उनाव जों बेयाव बिदिनो जों बेयाव बै बेसरखौ फोना होयो बेसरा जेब्ला साननै सानथामल' जोङो रज'बाय रज'बाथाय जों बेयाव बिलाइआ गांनै गांथाम जाबाथाय गांनैफोर जों बेयाव एसे देरबाथाय जों बेयाव मुलि सारना होयो बिलाइनि ओमफ्राय एसे देरबावबाथाय जों बेयाव बे बायदि मुलि होसिगोन देरथारनायनि आरो बिनि उनाव जेब्ला देरो होमबा जोङो हाग्रा थैनायनि मुलिबो होनो हायो। औ औ बारा जाबाथाय उफाय गैया जायो ओमफ्राय बिनि उनाव एम्फौनि होयो बिनि उनाव ओ फिथाइनि होयो ओमफाय जेब्ला बेयो जागोन कमप्लिट होमबा जोङो बेखौ राथारबाथाय जों बेखौ हाजिरा होनानै फुसिगोन। फुनानै जों बेखौ ओ मि दानि जुगावथ' मेचिन दंखायो। बेखौ फुनानै जोंङो जमा खालामनानै दोनो ओमफ्राय बे ट्रेक्टरनि मेसिन फैयोना मोनसे बेयाव जोङो बेखौ मारा होयो बिनि उनाव जों बेखौ बेखौ लानानै जोङो फानसिगोन माखासे बस्थाबा बस्थासे बस्थानैफोरखो जानो दोनो। बेनि अनगायैबो जों बर'फोरा बेनि अनगायै जों बर'फोरा माखासे आबाद फोर मावबावो जेरै दैज्लां बोथोराव जोगोनार खुमब्रा ओमफ्राय भल जिंखा बेनि औ बिनि उनाव आरो मिस मेसें बोथोरनावबो दं जोंना मेसें बोथोराव ओ बान्दा कबि अल कबि औ। बान्दाकबि अलखबि बेफोरबायदि मैगं जोङो मावो आरो बेलाथि इफोरबायदि दि औ। ओमफ्राय आलु थाबाय बेफोरबायदि औ दा जों बेफोरखौनो आबाद मावनानै जोङो गिदिर गिदिर फारामफोरबायदि जोङो आबाद मावनानै जोङो ओ रां खामायनो हायो। जेरै बान्दा कबिखौनो जोङो बिगानै बिगाथाम मावनानै जोङो बेखौ फाननानै हाथाय बाजाराव फाननानै जों गोबां रां आरजिनो हायो नङा होमबा औ। बेनिफ्राय बान्दा कबिनि उनाव जोंहा अल्ड कपिफोरखौबो बानायनो हायो। अल कबिखौबो हायो।
उम उम।
दा नोंथांमोनथिंबो बेसर बेसर बायदि दुन्दिया फैयो। नोंथांमोननिखैबो औ। औ। दा नोंथांमोननिखैबो बिदिनो फैयो नङा होमबा?
फैयो औ जोंनिथिंबो ओ ओ दैज्लां बोथोरा ओ जोबनायनि उनाव औ माइ हाखांबाथाय औ औ जोंनिथिंबो बेसर फुनाय जायो ओ बांसिनानो बेसर फु फैयो जोंनिथिं
औ
ओ बेनि अनगायैबो औ बिदिनो ओ गिबियावनो नोङो ट्रेक्टरजों ओ हालेवना लाग्रोबाय औ हालेवना लाग्रानै नाव मोजां एवस्रांनानै ओ बेयाव फोनाय जायो आरो ओ जोंनिथिं मोन जे मोजां आरो बे ओ माने जोंनि दुब्लिबारि गेजेरथिं माने ओ से ओ दंग' बोहैलां लाङो आरो ओ मानसिफोरा माने बे दंग' औ औ बे दंग' जिं जिंनो माने ओ बांसिन गायो आरो फ्राय बे दंग' जिं जिङाव गायो माने गोलाव नालाय दंग ओ बेजोंनो ब्रा गायलाङो आरो ओ बे दंग'जों गायनाय दंग'नि फाराव गायनायनि जाहोनानो जाबाय बै हो ओ दै बेखौ माने दैबो नांगौ जायो नालाय औ बेसर गायनायाव बेसर फोनायाव औ औ औ माने बेनिफ्राय नोङो डाइरेक्ट ओ थिंफोरजों हायखांनानै सारनो हायो आरो औ ओ बेबायदिनो नोङो ओ जेनेबा बेसर फोनायावथ' नोङो ओ गोबां जोथोन लानांगोन नालाय ओ माइनि ओ नोङो मुलि सारनाय ओ मायबा मायबि ओ बिदिनो नोङो ओ मुलि सारनोबाबो बे दंग'निफ्रायनो दैखौ हायाखांनानै माने मिक्स खालामनानै सारनो मोजां जायो आरो औ औ अ बेबाय दिनो ओ गोबां मावो जोंथि बेसरखौ
औ बेनि उनाव ओम बेनि उनाव बे दुनजियाखौबोथ' मावो
औ दुनदियाख खौबो मावो ओमफ्राय दुनदियाखौ ओ बिदिनो बारा मावा अ खम जानो आन्था मावो औ ओम
मानो होमब्ला जोंना दुनदियाखौ मावोबाथाय बे बथोरा अखा मोनबाथाय गाज्रि जायोना दुनदिया अखा मोनहैनो नागिरो बिनि थाखायनो मानसिफोरा मावनो बायो आरो खरस गैयाब्लाबो मावनो बायो थारमाने होनब्ला बे अ खामबाथाय गोसोम जाबाथाय जोंना एकदम लस जायो बेनि थाखायनो मावनो नागिरा ओम आ औ औ औ ओमफ्राय आरो बेस सराबो बिदिनो बेसराबो थाब दैखांनो हायाबा अखा मोनफ्लांहैयोब्लाथाय एसे
औ औ माने ओ बांसिन राद्रायबाथाय माने गावलाङो आरोना बेसरा औ औ बेनिख खायनो ओ थाब ओ फुनो मानसिफ्रा माने अखा उ नाङा नाङा जायो आरो ना आ बै समाव आ बि जेब्ला बेस ओ रागोन अब ब्ला माने मानसिफोरा माने सानो आरो अखा फैथ'नााङा
औ औ थेवबो बेसरखौ दैखांहैयो हैग'नो हायो आरो बांसिनानो अबबा लेट गदाय जाबाल' अबबा टाइमावल' जों अखाखौ मोनो आरो बिनिखायनो बेसर मावनायाव बारा उसुबिदा जाया खिन्थु दुन्दियाआव उसुबिदा जायो आरो औ खाय मोनथारो नालाय
औ औ ओमफ्राय ओ बेसरखौथ' जोङो सुखानांगौ दा? ओ माने ओ जेरैबायदि‌ ओ जोङो बै ओ माइ आबाद मावब्लाथ थायो ओ आजिखालिथ' ओ मेसिनानो डाइरेक्ट ओ हाखायो नालाय हानानै ओमफ्राय बेबादिथ' ओ बेसोरनि बेलायाव बेबादि मेसिन ओंखारथ'वाखै जानांगौना ओ जोंनिथिंथ' ओ आं नु फेराखै ओ नोंथां औ औ नोंथां मोननि थि दङ नामा बिदि?
बेथ इदि गि इदि गैया इदि गैया जोंथिं गैया गैथ'वा। ए बेसरा माबा बिदि मि मानो होमबा बेबायदि मेचिनजों होनांगौब्ला बेयो गावस्रालां जोबगोन इयो। उम उम रानोना सान्दुंआव औ।
औ औ औ।
बेदिबायदि मिसिनजों औ औ जाखाया औ। मानो होमबा बेसरखौ जोङो हाखां माबानानै फुखांनानै जों फोराननांगौ जायो। फोराननांगौ जायो औ। गोरान गोरानसो जोङो बेखौ मारा होयो नालाय आरो गोथाङावबो जोङो गोथां समाव जोङो उम मेसिनजों हाबाथ' बे जाला ना। औ। एसे फोराननानैसो माबानांगौ।
औ औ उम। दायो नों
दा औ औ औ जोंना समा जाबाय बिदिब्ला नोंथां औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां होमबा दोन्थ'नोसै नोंथां औ औ दे।